हेल'
औ
अ नोंथांखोन आरोना?
औ खोनादों।
अ अ ओ होनबा आं नोंजों माने मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होनना फन हरदोंमोन।
औ औ रायलाय जागोन दे औ औ फ्रियैनो दं।
मागोनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा जोंनि बर'फोरनि मागोफोरबोनि सोमोन्दै अ होनमबा आंनो जागायनानै होग्रोनोसै।
औ औ दे
औ मागो होनोब्लाथ' जोंनि माने बर'फोरनियाव गोबां इदिनो फोरबोफोर दङ। फोरबो आसार खान्थिफोर दङ आरो जायखौ माने बर'फोरा गावसोरनि सानफ्रोमबो इदिनो जिउ संसार जाबोनाय एबा जिउ खुंबोनायाव माने ओ दुखु दुखु खस्थ'जों लोगोसे रंजाफानो होननानै गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों आरो जाय माने औ आबादनि उनाव माने ओ गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आबाद मोनखांनायनि उनाव माने माबा मोनसे रंजानाय एबा ओ हगारस्रानानै माने रंजासारनो होननानै माने जानाय लोंनायफोरखौ खालामो आरो। ओ बेबायदिनो जेरै जोंनिया मागो फोरबो दंना। ओ ओं मागो फोरबो मागो फोरबोआव माने फुरा ओ जि जागायनायनिफ्राय जोबजासिम माने जानाय लोंनायनिनो मोनसे फोरबो आरोयो जेराव ओ गोबां रोखोमनि ओ फिथा सौराइ बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय आरो ना बेदर लोंनाय जानाय बेबायदिनो जानाय लोंनायनिनो मोनसे फोरबो आरो बुंनो थाङोब्ला बेयाव जेबो मोसानाय रंजानाय बेबायदि जाया जेरै जोंनि मोनसे फोरबो दंबावो बैसागो बेफोरबायदि नङा आरो बे जानाय लोंनायनिल'
औ औ
ओ दा बेदिनो बैसागोआ माने पुस दाननि ओ जोबथा साननिफ्राय जागायो आरो जिखालि माने गामिनि गासैबो सेंग्राफोरानो मोनफा मोनफा गासैबो गामियाव खालामो आरो बेबायदिनो ओ गामिनि सेंग्राफोरा ज'नो माने फो माइ हा खांनायनि नारा थायोना।
औ औ
बे नारायावनो माने नाराफोरखौ हानानै बा जिगाबफोरखौ औवाजों ओ औवाजों मोनसे बेबायदिनो थोंगोर खालामनानै गोजौनो मन्दिर मन्दिर बायदि ओ बेलागुर लुयो आरो बेखौ जों बेलागुर बुङो ओ बेनि उनाव बेखाय खाथियावनो न' गंसे लुनानै बेयाव माने लावखार ओंखाम जायो आरो सेंग्राफोरा बे पुस दाननि जोबथा साननि हरावनो बे बेफोरखौ माने खालामखाजोबना दोनो आरो ओ बेनि उनाव फुं जानाय लोगो लोगोनो माने बे बेलागुरखौ सावना होयो आरो सावनानै बेनि अर बेखौ सायो आरो ओमफ्राय बेयाव सावना होयोबाथाय औवा जो जों माने थाब थाब थुब थुब बेरो आरो होमबाना माबा मोनसे मागो जाबाय दे होननाय बायदि गामियाव गोमसारजोबो आरो बेबायदि बिदिनो ओं बेलागुरनि अरखौ सायोबाथाय माने बेमार आजार लोमजाना थानाय बा मायबा मोनसे इदिनो देहा लोरबां जाना थानायफोरा स्रां बे बेलागुरजों बिजानुफोरा सावजालाङो होननानै जों फो थायो आरो बेयाव बेलागुर सावनाय समाव जों बेबायदिनो खुगा मेथाइबो खननाय जायोनो ओ दुम बेलागुर ना मोसानि बिगुर ना इदि माबा मोनसे होननाय दंमोन आं बावलायलांबाय। औ बेबायदिनो ओमफ्राय बेलागुर साव खांनानै सावनायनि सिगाङावनो जोंना दुगैग्रोयो आरो ओ फुङावनो सोरनाबा सोरनाबा बे सावखांनानै दुगैहैयो होननाय खोनादों आं जोंना माने सोरबा बेयाव थानायफोरा गथ'फोरा खिन्थु सेंग्राफोरा दुगैनि सिगाङावनो सावो आरो बेनि उनावसो दुगै हैैयो खिन्थु दा जोंना न'आव जायफोर दं न'खरनि मानसिफोर बा गथ' गथायाइ बिसोरो माने फुङावनो दाउखा नुयियावनो दुगैयो आरो दुगैनानै ओ जे दाउखा नुबाथाय बाद'वआ जायो होनना फोथायो आरो बेनिखा गिनानै बयबो माने ओं सान ओंखारियावनो दाउखा नुयियावनो माने दुगैजोबोमोन आरो बे पुसतानानि दैयाथ' ओरैबायदि गुसु जायो माग दाननिया बेयाव खमफिलायनाय दुगैयोमोन आरो दुगैखांनानै माने बेयाव बेलागुरनि अर सायोबाथाय स्रां आराम गुदुं मोनबाय आरो बेबायदि खालामनाय जायो मागो दानाव ओ फुङावनो माने आइजोफोराबो गथ' गथाय न'खरनि मानसिफोराथ' दुगैखाबाय बे फुङावनो खोमसि खोमसियावनो न'खरनि बिहामजोआ सेथ्लाखो सिबो आरो खोमसियावनो बेजों लोगोसे सिख्लाफोरा लामाफोरखौ सिबोमोन आरो जे फोथायोमोन आरो बर'फोरा कि मागो दानाव लामा गोलावफोरखौ सि बोबाथाय खानाया जेसां लामाया गोलाव एसबांनो खानाया गोलाव जायो होन्ना फोथायोमोन आरो गोदो बेनिखायनो माने उम बेनिखायनो माने गोदै सिख्लाफोरा बे लामाखो सिबनो थाखायसो सोलाय लायोमोन आरो बेफोरबो मोनसे फोथायनाय आरो बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नंगोना नङा बेखौ माने बुंस' हाया आरो
औ औ
गोदोनिफ्रायनो बुंबोनाय जाबाय नालाय फोथायबोनाय जाबाय आरो बेबायदिनो माने एसे सोरांसोसै सोरांस्रि जाबाथाय माने बाख्रिखौ लिरख'नो आरो जे उहा खनसेनो माने बाख्रिखौ लिरख'नो आरो जे माइनाव खारनो हाया जाथों होननानै न' न' बाख्रिनि सिङावथ' माइनाव थायो नालाय हेलौ हेलौ अ माने गोदोनि समावथ' बयहाबो न'खराव आबादजोंनो सोनारोमोन नालाय गासैबो बर' न'खरानो माने गासैनावबो माइ बाख्रिया थाखाथारोमोन आरो बे समाव आरो आबाद थिखांखांनाय सम नालाय मागो समाथ' बेनिखायनो माने गासैनिबो बाख्रिया बुंना थायोमोन आरो बेनिखाय खायनो बे बाख्रिखौ लिरखनोमोन आरो गोबोरजों जे माइआ मोजाङैनो थुम थुम बुंनानै थाथो बिदि होननानै बेनि उनाव बाख्रि बाख्रिखौ दांखायामोन आरो बेखौ लिरखांनायनि उनाव जानो थाखाय दिहुनखाना दोनोमोन आं एक्सट्राखे आरो बे बाखि ख्रिनिखौ दांफिनला बेनो बेनि उनावहाय फुङावनो गय बिफाङाव बे जिगाबनि माबाखौ खायोमोन आरो जिगाबनि नाराखो खानानै औ ओमफ्राय बे औ माइरं माइरं गोरलै गोरलै ओंखारोना बे समाव थ बे माइरंखौनो फिथा जानो होननानै सोमना दोनखायोमोनना हरावनो ओ बेनि उनाव पुस दाननि माबायावनो हरावनो सोमना दोनखायो आरो फुङाव देबाय फुङावनो दुम दुम दाम दाम गामियारि देनानै फिथा सौराइ जाबाय जानाय जाबाय आरो उम ओ बेबायदिनो गोथैसोनोबो बावनाय जायो आरो बे समावनो बेबायदिनो मागो खौ हगार हरो आरो बर'फोरा रंजा बाजा जानाय लोंनायजोंनो बेनि ओ सोमोन्दै दे नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो दे
औ औ जागोन दे ओं नोंगौ नोंथाङा जेखौ बुंलांबाय बेफोर थारैनो सैथो आरो बे फोर माने जोंनि बर' गामियाव बा बर' समाजाव जाबाय थानाय मोनसे फोरबोनि माने सावगारि होननानै बुंजायो आरो
औ औ
जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि मागो फोरबोनि मागो फोरबो खुंनायाव दङ ओ दि मागो फोरबो खुंनायावहा जोंहा दहाय नोंथाङा जेरै बुंनायबायदि फुस दाननि जोबथा खालारनिफ्राय बेखौबो फालिनाय जायो आरो
उम उम
जेनेबा फुस दाननि जोबथा खालार खालि जोंहा बेलागुर जानाय बिदि नेमा दं नालाय बेनिखायनो बैदिनखालिनिबो फालियो होननानै बुंजायो आरो दा जोंथ बै उन्दै उन्दै समावहाय नारा बिदि हायो बे समावथ माइ गायखांनाय जाखायो नालाय
औ
गोबां नाराफोर हानो थाङोमोन आरो जोङो जमा जमानो ओमफ्राय जोंखौ आदा जानाय आब जानाय बिसोर थगायनानै खाव थिनहरोमोन आरो उन्दै उन्दै समाव औ माने नोंसोरखौ नारा हायाबाथाय मा होनो जोङो लाफाया बेलागुर जाहोआ बिदि गोबां थगायनानै औवाफोर रोगा होयो ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ माखासे खामानि बिदि खाथायनानै थिनहरोमोन आरो दा बिनि उनावहाय
जोङो लायसिगोन लायनानै उनावहा हराव बिदिनो जमा बेलागुर जानाय बिदि खामानिफ्रा जायोमोन आरो
उम
दा जोंनिया बिदि बेलागुर जानानै बैयावनो हरसे थालाय लायनाय बेफोरबायाददि नेमा दं आरो दासिमबो ओमफ्रायो जोंनिया दङ दायो मा होनगोन बेलागुर जानायाव माने बेलागुर जेदिनखालि हर थागोनना बेदिनखालि माने बिष्णु राजानि थैनाय सान बे खालि माने बिथांखौ नेयो होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो बर'फोरनियाव जेरै औ मानसि थैनायखौ हमना ला हराव थैबाय अब्लाथ बेखौ हारसिङै दोननाय जायाना ओ मानसि थाफानाय जायो नालाय बिनि थाखायनो माने बे खालि बबिष्णु राजानि जानो थैनाय जानखाय माने बेखौ हारसिं दोनालासिनो जोङो नेयो होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो। दा बेनि थाखायनो जोङो बे खालि दुब्लि फोथाराव मानसिफोरा्रा बेलागुर जाहैयो बा नेयो आरो हरसे थानानै ओमफ्राय अखानायै फुङावनो बेखौ सावो होननानै फोथायनाय आरो जेरै बेलागुर सावबाथाय बेखौ सावो होननानै फोथायनाय जायो आरो जोंना बेयाव बेलागर सावनायाव जोंहा औवानि औवा गोथांफोरखौथ' गोबां होनाय जायोना बिदि खुन्था गायनाय मानाय जिगाबफोरुन्जि गोजौ गोजौ खालामनाय बेफोराव। दा बे औवाया बेरोना बे बेरनायखौ माने हमनानै ला मानसि सावबाबोदि जेरै जोंहा बेरोना बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरो औ। माने जों जोङो फुङावनाव सोरां स्लाब मनि बे बिसमुर राजाखौ सावो बेखौनो माने बेैलागुर सावनाय होननानै। बुंनाय बिदि मानियो आरो दा सावखांनानै जोंहा ओ न'आव थांनानै जेरै मानसि थै थैनायाव थांबाथाय। फैफिननानै जोंहा दुगैस्रां लोबस्रांस न'आव हाबो थिग बेबायदिनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै न'आव। हाबनां गौ बा न'आव थानांगौ होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनि बर' समासावहाय। बेफोरखौनो माने ओ बिदि खालामाबाथाय बादुवा जायो बा जोङो बादुला बादुुलि बिद दि जायो होननानै फोथायनाय दं आरो।
माने दाउखा सिला नुयिनि सिगाङावनो दुगैनांगौ बेफोरबायदि होननाय नेम दं आरो। जोंना दा बेफोरो जोङो ना दासिमबो सोलिबोबाय थायो आरो। गासिबो बर' गामिफ्रावनो बेफोरखौ मानियो आरो दाबो।
उम।
जोङो बेनि थाखायनो। मागो फोरबोआव जेनेबा बादवा जाजानो गिनानै बा दाउखा सिला जाजानानै गिनानै जोङो थाब दुगैसिगोन ओन दै दै समावहाय आरो जोंहा बि दहाय नोंथाङा जेरै बुंदों बाख्रि लिरखननाय बा बाख्रि आरि बेंनाय
बेबो जोंनियावबो दं आरो जोंनियावाबबो माने ओरै बेखौ बाख्रि खानाय होननानै बुङो आरो। गोबोरजों जिहेतु लिरख'नो बे बे समावहाय ओ जेनबा बाख्रिखौ दांनो मोना होननानै फोथायनाय दं आरो जेनबा चैत्र फुस मासफोरावहाय ओ बाख्रि दांनो मोना होननानै। बिनि थाखाय बे लिरख'ना दोनबाय आरो। जोंहा मायनावा बेलेगाव थांनो नागिरोब बा ओं लांनो नागिरो बेखौ खाना लाखिनाय होननानै फोथायो आरो। दा बिदि खालामखांनानै जोंहा थाइजौ, खान्थाल, दंफां फिथाइ थायग्रा दंफांफ्राव जिगाब खानाय नेमाबो
उम
आरो जे ओरैजाय जोंहा दङ जोंनि गाम ओ गामि माने एक थारिकाव फुजा बिदि होनाय जायो ओमफाय। अखानायैनिफायसो बेला ओ बिदि मा होनो। फिथाफोर सौराइ बिदि देनाय जायो आरो। गोदोनि समावथ' उवालावनो बेसेबा गामि गोमसार लायनाय देयोमोन। दानियाथ' उवा गाबनायखौनो खोनाला आरो मानसिफोरनि न' न' खालि एन्थाब फिथा सावनोबाल'सो एफा एनै न'आव देबाय आरो जिहेथु उम एनथाबनि एनथाबखौ बांसिन आथा गोनां इदिखौना बियो एसे दायो माने बिदि जानो लुुबैबा बिसोरो मागो दमासिफ्राव न'आव फैनाय जायो आरो दा जोंहा मा होनो बेखौ मागो दमासि बिदि समाव गोजान गोजाननि आलासि सि उलासि बा न'नि बबेबा खना ओ फरायनो थाहैनाय